हल' नोंथां।
हेल'।
औ।
मा खालामदों? मा खालामनो?
ओरैनो दं।
अ माइ गायबाय नोंथांमोना?
गायथ'आखै। खोथिया दासो जौहांदों।
थो गायगोन?
दंबावो साननैसो।
मानोथो अ गोबाङैनो दंबावोना गायनो। गायहांहां जादों। ओ एसे खोथिया जौबावनो नांगौ।
औ।
एसे साननैसो थानानै अ। साननैसो थानानै एवहांनोसै, गायनोसै, फुनसै।
औ।
हेलौ।
औ।
उम। मा ओंख्रि जानाय नोंथांमोनालाय? दं। नै ओरैनो। जिरायनानै।
औ।
जिरायला बायनानै दंलाबायो। दे मोजांआनो।
औ।
मा होनदों?
नोंथांमोना नोंथांमोना खेनबैसे हालौखो? माइ गायनो।
माथो हालौबावनांगोनानो। हालौ बावनांगोनानो।
खन्थाम
एसे दंमोन हालौनायाबो खोथियायाबो
जाथआखैनोबा
औ जागोन र उनाव लासै लासै अखायाबो दासो हाहां खादों उम गायनाय फुनाय दुमाव गायनाय नोंथांमोनालाय नआव गायजोबखायो
औ
हेलौ
औ औ
फैेहोनबा दाबो
मा होनदों
दाबो जुरिजेनाखै होनबा
जुरि जेनथवाखै
माब्लाथो जुरिजेबावगोन
सानै सानथाम थानानै जुरिजेनसिगोन
सानथामहालागै सानब्रैहालागैथ मोनखानायानो नङा माथो जुरिजेननो बे सानब्रै सानबा थानानैसो जाखासिगोन
औ बै साननै सानथाम थानानै
ओ बेयाव दंबावसै मानसिनि मानो
मोजाङै दंजोबो ना न' आव?
गायनाय ओं एसे बुरजायैनो गायनांगौ गायनानै लाखानांगौ दैलां बोथोरावनो
दैलां बोथ बोथोराव लाय गायखानांगौ। दैलां बोथोरालाय गायनाय फुनानि दि दिनखा माथो।
उम मोजाङैनो गायनांगौ फुनांगौ। गायनाय दिनाव गायनांगौ फुनाय दिनाव फुनांगौ आरो माथो बेयावनो दोन लाखानांगौ फुनानै गायनानै। बिनिफायनो टाइम गैखाला। उम। दानि दि बे मास मोनसे बे मासजों बै मास मोनसेजोंनो बे मास मोननैयावलसो गायनाय फुखानाय
बे मास मोननैयाव गायनानै लाखायाबा सानदुंजों गायनो फुनो मोननाय नंला। बोथोरा सानदुंबाथाय
बेनिफाय गैखालानो बेलेग बेलेग दिनावथ' अखा गैया मा गैया
बे मासावल' अखा होननाय बादि खोनादों।
उम गैलानो बे मासाबो थनदा बांद्रायानो। बेयावनो दा-दानो हाबा थ गायजोबखानांगौमोन खोथियाफ्रानो जाया खैना। नङाबाथ' नै अखा हाया अखा हाबाथ' जागोनसो माजों गायनो माजों थानो दै गैयाबा रानस्राव मोन औ जाव गायनो फुुनोनो। बिराद दाल'सो हादों हानिया दा आरो उनावबा हायाबा
हायाबा मा जागोन? बिदिनथ'।
उम। दानो बिराद मालाय गायग्राफ्रा गायबाय फुग्राफ्रा फुबाय बे बिदिनो
जोंनासो दाबो जाथ'वा नालाय गायथ'नो मोनाखै।
उम मोनाखैथ' आरो। खोथियानो एसे जौनो नांबावगौना।
खोथिया फोनाया
उम फुुनोफोरलाय मोजां जागोन ना जाया खोथियाफोरालाय?
जागोन। दां एसे।
बेसे गोजौ गोजौसो जागोन खोथियालाय
एसे जौ साबदों जौनायालाय
उम बांद्राय जौगाखै जोंनाथ' जौनायानो
जादों देग्लायनि गाहाय गाहाय
आरो जौनोनो हायासै बांद्राय सोरनाबा सोरनाबा अखा लोगो मोननानैनो
अखा लोगों मोनाबाबो खोथियायानो जौवाखै देगलाइ
अखा लोगो मोनायालाय जौ बे दाना बांद्राय जौ खालालै गोदोनि बायदि
बिदिनो जाजोबाय
जौवाखैथ' आरो हासारानो बांद्राय गैला दां ओरैनो जौखौनो हाया नङाबाथ' जौगौमोनआनो बेलेग बोसोरफोराव जौ दोंमोन ना गोजौ गोजौ बिदिनो जाजोब्बाय गासिबो हायथा हुयथा जौनोबो रोंला
औ
बां बाद्राय गैलाना बांद्राय जौखौनो हाला नुवाबाथ' मेरना
दाना मालाय गायलाना
पान
बायदिसिना बेलेग जो गायो माइफोरखौनो बांद्राय गायला।
गायलाथ' आरो दाना आं द
गायै गायै बाजोब्बाय माइ गायनो।
बाबायथ' आरो, बयबो दानि जुगाव बाखायो बयबो। माइ गायनो। गायनो फुनो। माइ गायबाबो खस्थ'बा। माइ गायबाबो खस्थ'बा।
जोंहा बोसोरै गायखायो।
माइ गायनायफ्राबो खस्थ' नालाय, बाजोब्बाय दानि जुगाव बयबो। बिरातनो
गायनांगौ। बो फुनांगौ बायो
गायनाय फुनाय हानाय हालेवनाय। आलि दाननाय, खोनाय बेफोरानो बिराद गोबावजायो खस्थ'। बे
खस्थ'। मोनोना
हानायफ्रावबो बिराद खस्थ' दंना।
औ।
माइ बि जाबासो जाबाय जायाबाथ' जाया।
इथ' खस्थ' गायनानै माइ जायाबा बोरैना। खस्थ' गायनानै माइ ओंखाराबा
उम खस्थ'नि फिथाइया मोजांमोन। सोमोन्दै होनबासो जागोन मोजां नङाबा। आरो माथो जाबावगोन बिदिबालाय मोजां मोनाबालाय खस्थ'आ लस जाबाय।
उम गायग्रानि लस जायो आरो।
औ
होमबासो
औ